खोनादोंना?
ओं दासो खोनादो आं नेटवार्क गैयामोन।
ए खुलुमबाय नोंथां।
अह
ओं मा खालामदो?
आं दासो ओंखाम ओंख्रि संदोंमोन।
ए मोनबाय?
मोनाखैनो संबाय थादो।
औ नोंथांङा बुंनो हागोन ना बागु गुरुम्बानि सोमोन्दै एसे
बागुरुम्बानि
मोसा खेराइनि सोमोन्दै। औ
गोदोनि खेराइफोरखौ एसे बुंनानै होदो।
ओ जोंनि बागुरुम्बा मोसानाया मोसानाया गासै जोंनि बर'फोरनि माबायाव मोसानायाथ' बागुरुम्बा मोसानाय दं। आरो बेनि उनाव बारदै सिख्ला मोसानाय दं। ओमफाय बागुरुमबा बारदै सिख्ला बा रुमबां मोसानाय सथ्रलिं मो सानाय बेेदि दोंङो आरो मोसानायालाय।
औ
बागुरुमबायाव बागुरुजों बागुरुम्बा मोसाबा थानायखौ इसे खानानै बाहाय गोजौआव खायो। बेनिफ्राय गाननाया जाबाय रेगे रेगां लानानै मोसायो। लांगा दखनाया जाबाय गोमो बेनिफ्राय बेनिफ्राय ओ जेनबा आसान आसान गानो आरो गाननायालाय आसानबो गानो।
बेनिफ्राय बै दाहाल थुंग्रि लानाय मोसानायखो मा होनोमोन।
दाहार थुंग्रि लानायालाय सत्रलिं मोसानाय होनो आरो।
औ सत्र'लिं बिनिफ्राय जेखाइ लानाय मोसानायबो दंना।
जेखाइ लाना मोसानायबो दं जेखाइ लाना मोसानाय दं। मोसानायाथ' बहुद बहुत भागनि मोसानाय दंङ आरो।
औ बै खुन्दुं सानाय मोसानाया बेखौ मा होनोबा।
थावख्रि लुनाय होनना बुङो बेखो।
औ थावख्रि लुनाय।
थावख्रि लुना मोसानाय दोङो।
औ आरो
जेखाइ लाना मोसानाय ना गुरनाय जेखाइ लाना मोसानाय दं बिनिफ्राय आरो मोसानाया माबाबो मो
औ उम आरो
ओ बारदै सिख्लाबो मोसानाय दं मोसानाया दोङो आरो इदिनो नोंथां।
औ बै दाम बे खेरायाव नांगौ जानाय बे दामजु फोरा मा मा बुंनो हागोन ना? औ औ बेफोर दामजु
दामजु उम जाबस्रिं जथा दं।
उम बेखौ मा दोरोंङारि मोसानाय ना मा होनो।
बेखो दोरोङारि मोसानाया जाबाय मोनसे मुद्रायावसो दोरोङारि मो मोसानाय होननानै मोनसे मुद्राखोसो बुङो खोमा बेखो जोंनि मो मोसानायखो बर'नि बे मोसायोबा बागुरुम्बाया जोंङो बे मोसानायखो जोंनि मोनसे माबायाव बाहायजायो आ मफाय जेनेबा जोंनि फुजाफोराव मोनसे फोरबोफोराव बि दैयाव बाहायजायो र' बा गुरुम्बाया मोनसे ओ माबाफोर जायोबा मोनसे मेला- सेला जायोबा बेफोराव जों बागुरुम खा बागुरुम्बाखौ बर-नि बागुरूम बाखौ बेफोराव मोसायो जोङो
औ बेनिफ्राय बै मागो-दमासियाव मागो-दमासिनि बागै एसे फोरमायना होदो
मागो-दमासिङाव जोंङो र' मागो दुमासिङाव र' जोङो ओम आबै-आबौ गोदोर उन्दैखौ जों गोदोरखौ उम मान लायो आरो उन्दैखौ जोङो बोर सारस्रियो मागो-दमासिङाव आरो मोनसे फोरबो बानायो जोंङो बे फोरबोआव मागोआव मोनसे फोरबो जायो आरो मोनसे से केण्ड मंगलबार मोनसे जोङो फोरबो बानायो आरो बेयाव
औ
माबायो बिनिफ्राय जौ सेरेब बिदिनो जौ सेरेबबो लोंनाय थाङो आरो जौ सेरब ओ फिथा सावनाय फिथा ओमफ्राय बिदिनो मागिनानै जोङो बे थाव फिथा, लारु बेनिफ्राय सिबिंनि लारु, नालेंखरनि लारु ओमफ्राय एन्थाब बेबायदि बानायो।
ओमफ्राय बै-बैसागोनि सोमोन्दै एसे बुंना होदो बैसागो फोरबोनि सोमोन्दै।
बै-बैसागो फोरबोआवबो जोंङो फोरबो मोन से बानायो जेनेबा जोङो मागियो बयखौबो गोदोरखो जोङो मान लायो उदैखौ बोर सास्रि यो ओ इसानो न'खर न'खर मागिनानै एसे-एनै फैसा बिथुमो बिथुमनानै जोङो बेबायदिनो जमानो मोनसे रायजो नाङिनो जोङो ज'मा बियोबा जों गासिबो बिदिनो खाना सानाबो जायो आरो मायबा मोनसे जोङो रायजोनि थाखाय माबा मोनसे माबायोबा जोंङो माबा मोनसे बुस्थु बायनानै दोनजायो आरो। बिदि खालामो। ओमफ्राय बिदिनो मोसायो मोसानानै आरो बिदिनो खानाफोरबो जायो ओमफ्राय मोनसे फोरबो बेयावबो जोङो मोनसे फोरबोआवबो जोङो आबै-आबौनोबो जोङो मोनसे मान बावनाय थाङो ओमफ्राय गोदोरखो जोंङो मान बावो उदैखौ जोंङो बोर सास्रियो बिदिनो बैसागो फोरबोखौबो बिदिनो फालिलांङो आरो जेनेबा आरो न'खर न'खरबो जोंङो उम बैसागो मोसानानै मोनसे फोरबोखो बिदिनो लाखियो आरो जोङो। ओ गोदान बोसोरखौ फालियो आरो बिदिनो।
मोखौ थुखैनाया मोखौ थुखैनाया माला मोखौ थुखिनायखौ मानो
अ मोखौ मोखौ थुखैनायखौ जोङो दमायसिनि दोनावनो दमासिनि दोनावनो मोखौखौ थुखैयो। बैस बैसागोआव। बेनिफ्राय बेनिफ्राय मोसौखौ जोङो बे माबाजों लायो आरो ओ मा लायोथाय ओमफ्राय माबा लायो र' ओ इया ओइ बे औवानि बिजौ औवानि थेनाय थेनाय बिजौ लायो। बेनिफ्राय मोखोना मोखोन बंफं, ओमफ्राय बिदि मोनसे आरो माबा मोनसेमोन आरो बेखौ जोङो लावखा बांखा होननानै बि लाव लाव आ ओ
माबा होयो उम गोदान बोसोरनि लाव-फान्थाव आरो बिनिफ्राय हालदै बिदि बिदिखौ जोङो माला सुनानै मोखौनो गानहोयो आरो गोदान बोथोरनि होननानै। ओमफ्राय बेजों फथा होयोसै आरो बेनो।
औ बै खुंखा जानायनि सोमोन्दै बुंना होदो एसे एसे खुंखा जानाय खुंखा
फुंखाबो जायो बैसागोआव। बैसागोआव जायो फुंखा बे फुंखानि मे गङा जाहैबाय दिंखियाखौबो जायो। बेनिफ्राय खुंखा जायो बायदिसिना बिकनि नौथा बिकनि जोङो बेखौ मोनसे फाजा बानायनानै जायो आरो। बे जाहैबाय खुंखा, दिंखिया बोथोर गोदाननि आरो थाइजौ बिदिनो माबा पानियालाव, बिदि बायदिसिना खौ खांनानै जोङो लाब्रा जायो।
गोबां बिबांनि औ।
बिदिनो जानानै ओ बैसागोखौ फोरबो बानायलाङो आरो।
बे खुंखाखौ मानि थाखाय जायो होननानै नोंथाङा बुजियो। खुंखाखौ मा जाबोला मा जायो होननानै बुजियो नोंथाङा?
बेखो जायोबा बोथोरनि मोनसे फोरबोआव बेखौ बानायथारनानै जों जाथारो आरो।
औ।
मोनसे गोदान बोसोरनि थाखाय गोजाम बोथो बोथोरा थांनायनि थाखाय गोदान बोथोर फैनायनि थाखाय बेखौ जोङो जानाय जायो आरो।
औ।
ओ।
बे गोदोनि आजै आजौ बुंनाय बायदिब्ला बेमार आजार जायैनि थाखाय जायो।
बे आबौ आबैनि जुगनिफ्रायनो दोङो नालाय
औ।
हेल'।
औ खोनादों। हेल
आबौ- आबैनि जुगावनो दोङो जेने बा गोदोरखो मान होयो उदैखो बोर सारस्रियो। बे गोदैया बैसागो फोरबोआव गोदोनिफ्रायनो दोंखायो बे।
औ।
जेनेबा जौ, सेरेब लोङो।
औ।
ओ बयबो बरायो। ओ जेनेबा मोसाग्रा मोनसे माबानानै गोदोराव उनदै जमानो थांनानै गोदोरखौ बिदिनो मानसा बोर सास्रियो उनदैखो
गोदोरखौ मान होयो बिदिनो फालियो आरो बैसागु
बेनिफ्राय न'खर न'खर बैसागो मागैयो।
दामनाय देनाय खाम, सिफुं, सेरजा, जथा लानानै ग्रोम ग्रोम बयबो बिदिनो मागिनो थाङो आरो।
गोदान बोसोर बरायो आरो।
ए।
दा बोथोरफोरा माबायदि नोंसोरथिं?
बोथोराथ' जोबोद गरम जादों दिनै मैया दिनै माय गरम जादों आरो ओमफ्राय एसे फुङाव अखा हादोंमोन दा गैथ'ला।
थिंबोलाय एसे हादो ओमफ्राय बहुद सान्दुं दुंदो गोसा सान्दुं दुंदो।
औ। मैया एसे बाराद्रायमोन इस ओमफ्राय दिनै बाहाय खम जादों खम माने फुङाव अखा हाबाय ओमफ्राय बेलासि सान्दुङा दुंबाय आरो।
बेनिफ्राय मा मैगं संखो?
मैगङा अमाजों आलुजों एवदो। बेनिफ्राय खान्थाल बेगर, भल ओमफ्राय आलु
औ।
दायसे अमाजों आलुजों हो
गोजोन्थों रायलायनायनि थाखाय।
ओ गोजोनथों।
दे बिदिब्ला।
दे दे दोनथ'दो दे।
औ।